हेलौ!
औ लोगो
औ खोनादोंना लोगो?
औ खोनादों नै
अ गिबियावनो नोंथांनिसिम फुंबिलिनि
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम उम।
ओरैनो दासान्दि मा खालामगासिनो दं?
ओरैनोथ' नै दा दंफां सायायावसो बिफां सायायाव जिरायदों आं नै दाथ' माथो फुंनिफ्रायनो सान्दुंङा बिराद दुंदों नै
औ मोजां
औ
अखाखौनो हाजानो बाथारदां दासान्दि
औ अखा हाबाथाय बिराद जारला जाथारो। औ आंबो लुबैदों। उम जायगाफोरा सान्दुं दुंबासो स्रां जायो नालाय।
औ लेथ्रा जाथारो अखा हाबाथाय।
औ औ
ओमफ्राय ओरैनो खबरफ्रा मोजां ना लोगो?
ओरैनो खबराथ' दासान्दि मोजाङानो दंथ'यो।
उम
आह दासान्दिथ' जेबो उसुबिदा गैथ'वा गैनायालाय। नोंनियाबो मोजाङानो दङदां ना?
मोजाङानो लोगो दासानदि।
मोजाङानो दंथ'योना उम औ औ। बे अखा हाबाय थाबासो जायगाफोरा बिराद गाज्रि जायोना।
औ लेथ्रा जाथारो बोरैबा जौगा मावगा ओंखारथावा माथावा जाथारा जाथारो।
गस्ला गामसाफ्राबो मोजां मोनगाना। अखा हाबाय थायोबाथाय राना।
दोनसोनानै दोनबाय थानांगौ जायो।
औ औ बिराद आराम जादों दिनै बोथोरा स्रां स्रांनो फुंनिफ्रायनो स्रां स्रां दुंदों। दैलां दिंनखायनो माबा सान्दुं दुंबाबो दसेनो अखा हाब्रबला बायोबोलै।
औ औ
बांद्राय फोथायनो हायाना।
औ
दा दैलां दिनावबाथाय।
अखाबो नांगौ जाहैयो।
औ गायनाय फुनायनि थाखाय नांगौ अखायाबो।
उम
दाथ दङ खोथियाथिलिया।
ओ
खोथिया थिलिया जोंनाबो नै अखा गैयाना गोरान जानानै दङ।
उम
आरो ओरै जाम्फैयाबोथ बायबाय नालाय दंगआ।
ए बायबायना।
औ बै गामिनि मन्दिर खाथिनि द्रपआ बावहाय बायदों जाहैदों।
ए दैआ रानजोबखोना माखो ओमफ्रायलाय?
दाथ दैया गैला रानजोब्बाय।
ए
माने सोनायाथ जाहा सोखायामोन बे दंगनि दैखौ होमबाबो माने सेरमायोमोन ना बुस्थुआ जि जायोमोन नालाय।
औ औ
ओमफ्राय दा रानजोब्बाय आरोना।
उम
दा बेखौबा माला मावगोन दा दैज्लां समावबा मावनो हागोनना हाला बेखौ।
अबे अबे बै द्रब खाथियाव मा माबायाव नामा?
औ औ
बायफंनाय मन्दिर खाथियाव
औ औ बवहाय बायदोंनो बे द्रुपाव बायदोंनो
ओरै दंग गिदिरजों बायलांखो ना माखो
औ दंग गिदिराव गोलैजोबोनो दैैया आंबो नायाखै हो
गुवार बायथारदोंदां
गुवारथ' दै गोलैबाय थानाय गुवाराथ' जाखासिगोन बियो फासावथ' फिसा बायनायालाय ओमफ्राय लासैसो अर लाङो नालाय
खुरखा लांजोब्बायना
खुरखाजोबसिगोन बे दा दाथ दै गोलैबाय थानाय जासिगोन नालाय दा ओरैबो गुदियावबो गेटावबो लाखिजोबनो हायाना बे दैखौ
औ
अखा हानानै दै बुरजा जानाय
औ
आरो ओरै नैबे हा
औ दे बुंलाय लोगो मा होनांगौ
आरो नैबे जोंनि खाथियावबो माबाजों गब्लंलांलायबाय जाम्फै गोथौजों जंसो जाहैलांलायबाय गब्लंलांनानै
अ
थालाजों दैखर बायदि खारा जा गुवार जाबाय
एह
जारलासो जोंनाबो दाख्लै दुब्लि गेजेरजोंनो गब्लंलांखांबायरा।
बास
दा हाखुरखर जाबाय दुब्लि गेजेरनिफ्रायनो गल'लांखादों बिदिनो बोसोरब्रै बोसोरबासोनि सिगां गब्लंखांखाबाय आरो ना ओमफ्राय बे सिगां गब्लंनायनि एसे खोलाजों एसे आफांजों गब्लंदों देग्लाय।
उम
जारलासो। अ ओमफ्राय ओरैनो दा मा खालामगासिनो दं नोंथाङालाय लोगोआ
आं दाबो नै बिसिनावनो दङ।
ए बिसिनायाव दङना।
औ
जेरावबो थांनांगौ गैथ'वाना दिनै।
थांनांगौआथ' गैया जेरावबो गैनायालाय
उम ओरैनो जानायनि एसे-एनै मा होनो लोगोफोरजों ज' माबा माबिफोर जानायनि थिरांथाफोर दं नामा थांखिफोर।
गैनायालाय गैथ'आ दा सानदि लोगो।
उम ओंख्रिफोरखौ मा ओंख्रिखौ मोजां मोनो दा जानो नोंथाङा।
आं अनला ओंख्रिखौ मोजां मोनो लोगो अनला मेवाइ।
अनला मेवाइ ना बर'नि दोरोङारि ओंख्रि ना।
औ दोरोङारि ओंख्रि ओरैनो नोंथाङा मा ओ मा फिथाइखौ जानानै मोजां मोनो?
ओरैनोथ' दा दैलां दिननालाय दैलांआवथ' बिदिनो माबाफोर खौ मोनो नालाय थाइजौ मोनो लेरख' मोनो नालाय ओमफ्राय लेसु मोनोमोन ओमफ्राय दाथ' लेसुआ गैला जोब्बाय जिखुनु बेफोरखौनो जानानै मोजां मोनो आरोना लिरख' लिसु एफोरखौनो थाइजौ। खान्थालखौबो मोजां मोनो जानो।
खान्थालाबो मोजां।
औ मथा-मथि दैलांआव मोननाय फिथाइफोरखौ जानायानो जाखायो आरोना गासिखौबो बांसिनानो जानाय जाखायो। बे दैलांआव मोनग्रा फिथाइखौ आरो।
उम‌ उम नोंथाङा मा खेलाखौ साबसिन नायनानै मोजां मोनो?
आंथ' ओरैनो माबाखौथ' खेलाफ्राथ' गेलेमुफोरखौ होनोब्ला आं बांद्राय खेला नायनानै मोजां मोना मोननाया होमबाबो थेवबाबो बारा गोसो गैयाबो जोलुर खौ मोजां मोनो आरोना नायनानै जोलुरखौ ओमफ्राय खौथ' बांद्राय नायनाय जाया जोलुरखौ एसे मोजां मोनो आरो ओरैनो थ' गुबुन खेलाखौबो नायनाय जायाखाया नालाय बांद्राय औ।
औ।
थेवबाबो बांद्राय मोजां मोना आरोना बांद्राय नायनो गोसो जाया।
नों मोजां मोननाय मासे जिब-जिबनि मुं बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
जिबनि मुङा
औ।
जिबाथ'
आदै
न'खर न'खराव फिसानायनि फिजानायना?
औ जिखुनु जाया।
न'खराव फिजानाय जिबाथ' बुंनांगोबा मोसौ ओमफ्राय बोरमा बे मोननैयानो आरोना मोननै। बे मोसौ आरो बोरमा बे मोननैयाथ' एखेयानो जाहैबाय। मोननैखौबो मोजां मोनो आरोना बिसोरखौ मानै जाहैबाय आरो।
उम औ औ। ओरैनो लोगो
औ।
ओं। बिदिनो नोङो अबे हादोरसाखौ बयनिख्रुइबो साबसिन मोजांसिन मोनो?
बिदिथ'
जोंनि भारत हादराव थानाय हादरसाफोरनि गेजेराव?
बिदिथ' आं जेबो माबा खालामा बिदिथ' आं जेबो मोनदांथि मोनाखै अबे हादोद मोजांसिन बे मा। आं बेखौ जेबो माबा खालामा आरोना माने ओ मा होनो बिदिखौ। जेबो माबा खालामाबानो आं समानखौनो मोजां मोनो आरोना माने।
उम उम।
माने बबेखौबा बांसिन मोजां मोननाय बबेखौबा बांसिन गाज्रि मोननाय। बिदि गैया आरोना समानानो आंनियाव।
औ
बिदिनो आरोखि दा समानानो मोजां मोनो आं मोननाया।
औ औ।
खिन्थु बेरायनो बांसिन गोसो जानाय जायगाया जाहैबाय ओरै। सानजाथिं आरोना मानि आं बिराद बेरायहैनो लुगैयो बिथिं ओमफ्राय। बेरायहैनो गैया हाया थांनाय जायाखै आरो बे। जे डिमापुर दङना नागालेण्डआव डिमापुर। डिमाफोर दङना डिमाफोर होननाय जायगा बे जायगायाव थां नो बिराद गोसो जायो आरोना बर'नि मोनसे बायखोन्दा नेरसोन दं नालाय बेवहाय।
नोंथाङाथ' सरलपारा होननायखौ मिन्थिगौ।
औ मिथिगौ।
नोंथाङा मबाइलाव माबायाव जानबुंआव नुगोनना नुवाखै?
जानबुंआवथ' सिगांफोराव नुदोंमोन ओमफ्राय दा गैया नायनाय जायाखै आङो।
सरलपारानि दैया माथो रानजोब्बाय होननाय खोनदों आङो।
अ रानबायनाया?
औ। दहाय मबाइलावसो नुदों आंबो दहाय जानबुङाव नुदां। बिदिनो दहाय मोखां बिजाबाव नुदां ब्र माबा लोगो।
मोखां बिजाबावना?
उ।
आं गैया मोखां बिजाबखौनो नायनाय जायाखै माने दा। सान्दि ओमफ्रायो गैया नुनाय जायाखै आङो।
अ।
ओमफ्राय ओरैनोथ' आं बेखौबो बे दै राननायखौबो मिथियाखै आरो ना। ओमफ्राय माने ओमफ्राय मोखां बिजाबबो नायनाय जायै नालाय ओमफ्राय आंनि जानबुंआव दं नुवाखै आरो।
जानबुंखौनो दिनै बांद्राय बाहायनाय जायाखै नालाय।
औ।
मा नो रानखो बे जेनेबा बोरैजाय?
अबेजोंबा दैया बायफ्लंलांदों ना माादों नो।
अ' आ गुबुन लामाजोंना? बाथो दा बिदिबा सरलपाराया बारा साइस जानानै नंथ'ङा नंथ'वा बियो।
औ - औ।
दै थाबासो समायो नालाय ना?
औ समायो दै थाबासो लोगो।
उम औ।
खोनाबायना लोगो?
औ खोनादों लोगो।
होमबा दोनथ'नोसै नामाथाय उनाव रायजायनोसैलाय नामा?
औ दे - दे - दे ओं दे।